हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
हेल'
ओ खोनादोंना नोंथां?
नोंथाङा खोनादोंना?
हेलौ औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथांङा मा जाहोननि थाखाय कल खालामदोंमोन एसे फोरमायनो होदो
ओ आङो फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय ओ फंनैसो नोंथांङा आंनो सम मोननो हायोब्ला नोंथांजों आं दसे सम सावरायफानो हागौ सानदोंमोन आरोना
औ औ हागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
ओं होनबा जों मोनसे आयदानि सायावजोंनो सावरायदिनि बे आयदायानो जाहैबाय ओ बेफोरनि ओ जोंनि नर्थ इस्ट एबा जोङो ओरैहाय नायोब्ला वेस्ट बेंगल साइड जजों मा मा जायगा बेरायनो थाखाय जायगा दङ जेरै ओरैहाय न' थाखाय मा मा जायगा बेरायनि थाखाय दङ गुबुन हारतनि मानसिफ्रा फैनानै माबायदि जायगा दङ एबा जोंनि इण्डियान हादराव जों मा मा जायगा बेनो थाखाय जायगा दङ बेनि बागै नोंथाङा फंनैसो होनो हागोन नामा?
औ औ दा जोंनि सा सानजा भारत नर्थ इस्ट इण्डियायाव माने ओम माने बेरायनो थाखाय मा मा जायगा दं बा टुरिजिम प्लेसेस दङ होनना बुङोब्ला जोंहा जोबनो गैया बेखौ माने दसे समनि गेजेराव जों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। थेवब्लाबो आं मोननैसोखौ मख'ना होनोसै बेनिफ्राय नोंथां थांनिफ्रायबो आं माखासे मिथिनो गोनां माखासे जायगाफोरनि नामखौ मिथिना लासिगोन खोनादों ना नोंथाङा
औ
दा जोंहा आसाम हादरसायाव बुङोब्लाथ' जोंहा बे काजिरङा कामाख्या माजुलि मानास डिब्रु सैखवा
खौ
बेफोरबायादि माखासे हाग्रामा बा मन्दिर बा दैमा दिप बेफोरबायदिया थाखाबाय जोंहा बेफोरबायदिनो नर्थ इस्टव थानायनो अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेशनि जोंहा बयनिस्राय आ माने भारत हादरनिनो बयनिसाय गदेरसिन लार्जेस्ट मनेस्ट्रि जायखौ होनना बुङो जोङो टावां मनेस्ट्रि। बेयो माने अरुणाचल प्रदेशाव दङ बेयो माने जोंनि मोनसे दावबायथावना मोनसे ओ जायगा आरो। जाय माने जेराव ओ जोंनि भारत हादरनि बा बे गुबुन हादरनि सुबुंफोरा बेयाव दावबायनो फैयो आरो।
दा बेजों लोगोसे अरुणाचल प्रदेशआवनो मोनबाबो जोंहा माखासे जेरैबायदि जों खोनायो जिर' भेलि होननाय सेलाफास होन्नाय बेफोरबायादि गोबां माने अरुणाचल प्रदेशआवबो ओ माने बेराय थावना बा दावबायथिलि जायगाफोर दङ आरो।
बेफोरबायदिनो माने दङ जोंहा मेसुखा होननायबो दङ दं भेलि होननाय दङ। बेफोरबायदि माखासे अरुणाचल प्रदेशआव माने दावबायथिलि जायगाफोर दङ। बेफोरबायदिनो जोंहा सा सानजा भारतनिनो मोनसे रायजो जेरै मेघालया मेघालयआव बो जोंहा गोबां माने दावबायथावना जायगा दङ जेरै दाउखि भिलेज होननाय अह बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां माने दावबायथिलि जायगाफोर दङ
बेजों लोगोसे जोंहा नै नागालेण्डखौ नर्थ इस्टनिनो माने नागालेण्डआव दोङो जोंहा जुक' भेलि होननाय बेफोरबायदिनो मनिपुराव जोंहा लकटक लेक बैफोरखौ माने जोंहा मोनसे जोंनि सा सानजा भारतनि मोनसे मोनसे मोनसे दावबायथावना जायगा आरो बेफोरो जे आव माने गोबां हादरनि मा सुबुंफोरा माने फैनानै बा जोंनि भारत हादरनिनो गुबुन गुबुन रायजोनि सुबुंफोरा फैनानै दाउ दावबाय फैना माने गावबा गावनि गोसोखौ गोजोननाय लायो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ बिदिनो जोंहा सिक्किमावबो दङ नाथुला पास उमथां भैलि बेफोरबायाददि गोबां माने जोंहा माखासे भेलिस रिभार्स बेफोरबायदिनो जोंहा नेसनेल पार्क
बेफोर बायदि अ'वाटार फल्स गोबां माने नर दिसाव जोबनो थाङा आरो। दा बेफोर बादिनो माने जोंनि सा सानजा भारतआ मोनसे टुरिजिम सेक्टरनि थाखाय जोबोद मोजां जायगा होननानै जोङो आ मिथियो आरो। आरो माने बेफोरबायदिनो जोंनि नर्थ दिसा बा सा सानजा भारतआ बेफोरबायदि टुरिजिम सेक टरावनो गोबां सुबुङा माने आ रांखान्थि बिथिङाव माने दखान सहर बहायनानै माने माने गावबा गावनि रां खान्थिखौ माने जौगाहोनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों।
बेफोर बायदिनो जोंहा अरुणाचल प्रदेशाव दंबावो। बमदिला होननाय नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो जोंहा गल्डेन पग'दा होननाय दङ। मेघालयआव लाइटलुम होननाय दङ। शिलंआबोथ' मोनसे जोंनि मेघालया नर्थ दिसनि माने मोनसे मोनसे मोजां दावबायथावना जायगा नङा होनब्ला नोंथां।
नंगौ नंगौ।
दा बेफोरबायदि बिथिं माने जों
माने
नि नर्थ दिसथावबो सा सानजा भारताव माने दावबायथि एबा आं जायगाफ्रा गोबां दङ। दा बेफोरबायदिनो नोंथाङा आं आं मिथियै मासे दावबायथिलि जागाफोर दङब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आंनो।
ओं जागोन नोंथां। जोङो नायोब्ला दावउबाय फिननो थाखाय जोंनिया थ' उन्दै सम गोबां जायगा दं आरो ना। जेरै अरुणाचल बावहाय दंमोन जाहैबाय आलिनि दङ मेक' भेलि दङ, फिसाला सासे दङ। गोबां रोखोम जायगा दं नङा होमबा नोंथां। जोङो बेयाव थांनानै माने माने ओ जोंनि सान्थिखौ जों मोनहैनो हायो आरो ना। माने जायगा नायनानै माने जों बेयाव थांनानैबो माने ओ बेफोरबायदि बिसोर थानाय जायगाया माबायदि थायो, माबायदि जायो, माबायदि लोङो? माबायदि आबाद मावो जों बेफोरखौ नायनानै जों सोलोंबोनो हायो आरो ना। थि होरबायदिनो थांनानै जोंनि नांगौथिफोरखौ माने जों जायखौ जोङो लुबैदोंमोन माने जों बेखौ ओ थांनानै जों नायहैनो हायो आरो ना। जाहाथे जोङो माने गोजोननायखौ जोङो मोननो हानाय बायदि आरो ना। जेरै जोङो ओरै जाय नायोब्ला अ'एस बेंगलजों जुदि थाङोब्ला जोङो ओरैहाय सिकिमफोराव जों मोनहैनो हायो। खोनादों ना नोथां?
खोनागासिनो दं, औ।
औ बेफोरबायदियाव थांनानै सोङो मा जोंनि माने ओ लुबैनाय खिनिखौ जों थांनानै जों नायहैैनो हायो आरो ना। आरो बेजों लोगोसे जोङो। ओरैहाय थांबावोब्ला जोङो ओ जोंनि इण्डिया हादराव नों होननाय जों ओ लादाख बेयाव थाङोब्ला माने बिराद माने जो गोजोननायखौ मोनहैनो हानाय बायदि दङ आरोना। बेफोरबायदि बेरेन ओ जायगा दङ। आरो गुबुन गुबुन जायगा फोरनि हादरफोरनि मानसिफ्राबो बेरायनो फैयो आरो जेरै ओरै दङ जाहैबाय मानालि दङ जाहैबाय आरो बिजों लोगोसे ओ
औ औ
अरुणाचल प्रदेशजों गोबां जायगा बेरायनो थाखाय जायगा दङ आर ना बेजों लोगोसे ओ गुबुन गुबुन जायगायाव नायोब्ला जोङो राजस्थानफ्राव नायोब्ला जोङो गोबां टेम्पोलफोर जों बारनायखौ नुनो मोनो बेयाव थांनानै जोङो नायहैनानै जोङो माने मा थानाय जानाय बेफोरदि जायगाखौ जोङो सोलोंनानै फैनो हायो आरोना आरो जोङो माने एक्सपिरियेन्स हिसाबै माने मोनसे ओ फिउसार एबा लाइफनि मोनसे दावबायथिंनाय होननानै जोङो बेखौ ला साननानै लानो हायो आरोना आरो बेफोर जो ङो जो नायोब्ला सिलंफ्रावो गोबां जायगा बेरायनो थाखाय जोङो बुल स्टक बेफोरबायदि दङ आरो ना बेरायनो थाखाय बेफोराव थांनानै जोङो माने मा खुसिखौ जों मोनहैनो हायो आरो ना माने दाथ' गोलोम गरम बो थोरनि सिजेन जोङो बेयाव थानानै गोबां माने जोङो खुसिखौ लाहैनो हायो आरोना जायगाखौ नायहैनानै जोङो माने मा ओ मोनसे जुदि जों मोनसे जायगायाव थाबाय थानायाथ' बायो नालाय गुबुन जायगायाव थां नानै जोङो सानसे एबा साननै थ' नङा जायो सानथाम सानब्रै थानानै जोङो मा खुसि बा बैयाव थानानै जोङो मा बेफोरनि बारहावा जों नायहैनो हायो आरोना
औ औ औ
बेफोरजों लोगोसे जोङो बेफोरबायदियाव थांनानै जोङो गोबां माने नांगौथिखौ जों बुथुमना लानो हानायजों लोगोसे माने मा बेयाव थांनानै जोङो नायहैनो हायो बिसोरनि जायगाफोरखौ बिसोर नि कालसारफोरखौ बिसोरनि ट्रेडिसनफोरखौ जों नायहैनो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओरैहाय नायोब्ला आसाम सिटेटजों नायोब्ला जोङो गोबां बेफोरबायदि ओ दङ मानास दङ रायमना दङ बेफोरबायदि गुबुन गोबां रोखोमनि बेरायनो जा-जायगा दं आरोना आरो बेयाव थांनानै जोङो जिब जुनारखौ नुनो हायो जोंनि आ सामा आसामा मानि थाखाय मुंदांखा होननानै साननानै लायोब्ला जोङो ओ गान्दा गं थसे गोनां गान्दा बेनि थाखाय जों मुंदांखा होननानै जोङो बुहुमावनो जोङो गोसारनायखौ जों नुनो मोनो आरोना मानो होनोब्ला बेनि गाङा गं गङा थसे जानायखाय गुबुन हादरफ्राव जों नुनो थाङिखाय जोंनि आसामानो माने बियो मोनसे नर्थ इस्टनि मोनसे सिनायजाथाव मोनसे हादरसा होननानै जों मिथिनो हायो आरोना। थिग बेफोरबायदिनो खालामनायखौ जों मोननो हायो आरो जों बेफोराव थांनानै जोङो गुबुन हादरफोरनि मानसि फैयोब्ला जोङो बेयाव लांनानै जोङो बेरायफैनो हायो आरो जोंनि कालसार एबा जोंनि हादोरसाखौ जों सिनायहोनो हायो आरोना नङा होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसे जों अरुणाचलफ्राव थां नानै जोङो बेवहाय गोबां रोखोमनि बेरायनो लानानै जोङो मोनसे गोजोननायखौ मोनसे बारहावा मोजां बिलाइफोर फिजां लाइफां दंनायखाय जोङो बेवहाय मा ओ मोनसे खुसिखौ जों मोनहैनो हानायखौ जोङो हाहैयो आरोना थिग बेफोरबायदिनो खालामखौ जों मोननो हायो आरो सि किमाव जोङो थाङोब्ला जेरै बरफजोंनो बुंफबनो हानाय मोनसे ओ स्न' बेफोरबायदि जों थांनानै जोङो बेवहाय नायहैनो हायो आरोना जेरै गोबां मानसिफ्रा जेरै गोलोम बोथोर आव बेरायनो थाङो नङा होमबा नोंथां? गुबुन हादरनि मानसिफ्रा फैयोब्लाबो जों बेयावना थांनानै जोङो दिन्थिफुंनो हानाय खौ जों मोननो हायो आरोना। थिग बेफोरबायदि खालामनायखौ जों मोननो हायो आरो गुबुन गुबुन हादरनि जेरै- साननानै नायोब्ला ओ जेरै यै इटालियालिफोरनि मानसि फैयो इउनाइटेड स्टेटनि मानसि फैयो फिन लोगोसे ब्राजिल आरिनि मानसि फैयो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन कान ट्रिफोरनि मानसि फैयोब्ला जोङो बेवहायनो न'निसायावनो गोबां जायगा जों दिन्थिनो हायो फिन लोगोसे जों ओरैहाय अरुणाचलफोराव गोबां जायगा दिन्थिनो हायो शिलंफोरजों गोबां जायगा दिन्थिनो हायो नङा होमबा नोंथां। थिग बेफोरबायायदिनो आरोना होनबा नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया दोनथ'लायनोसै नामा खोनादोंना नोंथां।